औ।
औ।
ओ नोंथाङा बिदिनो न'खरनि सोमोन्दै माबा मोनसे मिथिगौ नामा?
न'खरनि सोमोन्दैथ' ओ आं फुरायै मोनथिजोबा आरोना।
न'खरनि टपिकनि बागै एसे सोंहरनो सानो आरो ना।
औ औ जोंनाथ' दासान्दि न'खर जा न'खर जा न'खर दानाय संसार जानाय बेफोराव गोबां जेंनाबो नुनो मोनो। दासान्दि जोंना आंनि नुनायाव आरोना। उन्दै -उन्दै सेंग्रा -सिख्लाफोर जुलि जानानै न'खरनि जेंना नुजानायबो नुनो मोनो। जोंहा न'खर न'खर सोलिनोबा जोंना न'खरखौ दानोबा जोंना सोलोंथाइया जोबोर गोनां होननानै आं सानो आरोना।
ओंखायनो न'खराव
औ।
दा बिमा बिफाफोराबो बेहाय एसे गोख्रोङै दबथायनांगौ आरो ना।
औ
बिदिनो ओ फिसाला फिसाजो फोरखौहाय।
औ
बेखायनो बिमा बिफानि आखायावसो थायो बेफोरो न'खरनि जा
न'खर सालायनायनि जा बिबाना
औ दा बिदिनो न'खरखो दानो गोनांब्ला सोलोंथाइनिबो आंखाल जायो। सोलोंथाइनिबो गोनांथि आंनि बायदिब्ला।
आंनि बायदिब्लाबो बेनो सोलोंथाइयानो जोंना न'खर दानायाव मेन होननानै सानो आरोना आं गुदि होननानै सानो।
औ
ओ न'खर दानायाव गोबां गो गो गोब्राब
औ
दानो रोंब्ला गोबां गोरलै आरो जुदि दानो रोङाब्ला गोबां गोब्राब जायो न'खर दानाया। न'खर दानायाव आरो रांफोरनिबो गोनांथि जायो जेरै बायदि जाला जानाय लोंनायबो नांगौ जायो नालाय। दा नोंथांनि बायदिब्ला बे बाथ्राया नंगौ ना नङा?
आंनि बाबोथ' बेफोरबायदियानो जायो। न'खर सालायबाथ' जोंनो रांनि गोनांथि जाखायो।
अ
जानाय लोंनायनि थाखाय गाननाय जोमनायनि थाखाय
नोंथांना एसे नेटनि प्रब्लेम जादों नामा?
एसे नेटनि प्रब्लेम जादों नामा नोंथांना?
दा मोजां खोनादोंना नोंथां?
एसे फनखौ बाहाय माबानाय सिमावनाय। बोरैबा साउन गाबबाय थादों।
दा खोनादोंना?
औ खोनादों मोजां खोनादों दे। नखर दानायावथ' जों आरैनौ गुलि आरो सोलोंथाइनिबो आंखाल गो ओ गोनांथि दा न'खरा जुदि जौगाब्लासो समाजाबो जौगागोन। दा मेन ओ गुबै ओ गिबियावनो न'खरासो गोनांथिसिन
औ औ आरो जों जुदि गावनि न'खरानो जौगायाबा जों गुबुननि न'खरखौ माबोरै फोरोंनो।
औ
बेफोरबायदिजोंसो जोंना समाजा जौगायो।
दा बिदिनो न'खर दानायाथ' गोबां गोब्राब।
औ
न'खर जान दानाय माने संसार जानायानो आरो ना
औ औ
आंनि बायदिब्ला
आंनि बायदिब्ला बेबो बेनो आंनियाबो बेयो जिउनि मोनसे लामा जोंनि जिउनि बारनो गोनां
आरो जे सोलोंथाइ लानानै जोङो मायबा मोनसे खामानि मावनो हायोब्ला न'खर दानायाव गोरलै जायो आरो
औ
आंनि बायदिबा
आरो जोंना न'खर दानायाव जा न'खरनि जा गोरा जा गेदेर गोलाव बैफोर सुबुंफोरा जोंना बिबानखौ नाजावना मोजाङै न'खर दानांगौ आरो जाहाथे उन जोलैया मोजां जायो। न'खरा मोजां जायो। अब्लानासो जोंना न'खरा जौगायो। आंनि बादिब्ला बिदि आरो
औ दा न'खर दानायाथ' गोब्राबानो नं न'खरा जौगाब्लासो गुबुन न'खरा जौगागोन।
औ
आरो गुबुन न'ख ओ बेफोर न'खरजों न'खर जौगाब्ला संसारा ओरै समाजा जौगागोन आरो ना
औ
गिबियाव न'खर दाग्रोनांगोन जों न'खरनि उनावसो समाज दाफै
औ
समाज माने गामियानो
औ दा जों न'खरखो ओरैनो नायोब्लाथ' जोबोर गोरलै बायदि नुयो। नाथाय बेनि सिङाव हाबबा जोबोर गोरा आरोना
अ ओ औ आरो बेफोरखौ माने सोंनाय आरोना
औ
बे सिङाव गोबां गुवार
औ
आरो दाथ' जोंना एसेबां मोनथिला आरो ना न'खरनि सोमोन्दै
औ
जा नुदों बेखौनो मोन्थियो आरो ना
औ आंनावबो बारा ओरै रोंगौथि गैया आरोना न'खरनि थाखै
अ
दा आंबो जा न'खर सालायनायनि बिबान बेखौ मोनजोबाखै नालाय
औ
जोंहाबो न'खराव गोरा ओ न'खरनि बिबान ओ लाग्रा दङ। आं न'खराव थानानै जा मोनथियो बेख खौनो एसे फोरमायदों आरो
औ
आरो जोंना जुदि न'खराव सोरबा सासे सुबुङा माबा मोनसे हरखाब जायोब्ला जा न'खरनि बिबान लाग्ला बियो जोबोर खस्थ' मोनो आरो।
औ ओं गोख्रोङै थानांगौ आरो बाथौफोरा
औ
बयजोंबो मिलायना थानांगौ।
औ
अनज्लायनांगौ।
औ
होमबासो न'खराबो बा सुखुु फैयो।
औ आंबो बेखौनो सानो आरो न'खराव जुदि जौगानोबा जोंनो अनलायनायखौबो नांगौ।
गावजों गाव अनज्लायनाय निमाहा होज्लायनायखौ आं बिदि सानो आरो
गोरोबलायनायानो मानसिनि गुबै धोरोम नालाय।
औ औ
उम मा बुंबावनो न'खरनि सोमोन्दै जा नुदों बेखौनो मिथिया आरोना।
औ
नोंथाङा मिथिबावो नामा माबा मायबा बाय बांला?
आं मिथिनाया एसे एसे मिथिबावगौ न'खराव जोंना गोबां हेंथाबो फैखायो न'खर मोनसेयाव। जेंथा हेंसिफोरा जोंना फैखायो।
अ अ
बेफोरखौ बेफोरो हेंथा हेंसिखौ बारनो थाखाय जोंथ' सोलोंथाइफोरा नांखागोन सोलोंथाइ थाब्लासो थ' जोङो मोनथिगोन मारै बारनांगौ बेफोर हेंथानिफ्राय।
बेदिनो दा न'खरनि सोमोन्दैथ' जा आरोना। सोलोंथाइ आरो गोरोबलायनाय माने खौसेथि आरो बिमा बिफाया मोजाङै थानां माने दबथाय नांगोन।
औ औ गावनि गथ'फोरखौ
औ बिनो आरो न'खरनि सोमोन्दै।
औ आरो जुदि बिमा बिफाफोरा जुदि गावनि गथ'फोरखौनो मोजाङै दबथायाब्ला बिसोर गाज्रि लामाजों थांगोन होनना आं सानो आरो।
औ
थिग बिदिनो जोंना न'खरा सिलिंखारबो जालाङो। खायफा खायफा न'खरा बिदिजोंबो सिलिंखार जालांनाय नुनो मोनो आरो आं।
अ मोजाङै थियै थानांगोन अलायनांगोन। मायबा मोनसे जायोब्ला हफाजाब हेफाजाब होनांगोन।
औ
बेनो आरो
न'खरनि बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'फोरखौ बुजायनो रोंनांगोन।
औ
अब्लासो जोंना न'खरा थि थागोन।
अ दाथ' न'खरा बिदिनो सोरबा धोनि सोरबा गोरिब थायो।
औ थायो।
थला ब जोङो। गोरिब्लाबो थोनिब्लाबो माने मुगैनो मोनो आरो ना।
औ औ
समानै समान हो सनानै जोंङ थानांगोन।
औ
अब्लासो जोंनि समाज बे जौगागोन नखराबो जौगागोन।
दा नोंथाङा मिथिबावो नामा मबा बायबांला।
आंथ दा। मोनथिजोबा आंबो जा जा जोंनि सोरगिदिं समाज। फोराव जा नुनो मोनो नखरनि बागै।
अ
आंबो बेफोरखौनो फोरमायदों आरो।
अ औ नखर दानाया गोबां गोब्राब जायो आंनि थाखाय।
औ औ
आंनि बायदिबोला आरो ना नुनाय मथ
औ गोराबो गोरलैबो।
उम
रों जुदि नखरखौ सालायनो रोङोब्ला गोरलैबो जायो।
औ खौसेथि थायोब्ला खौसेथिानो गुबै नालाय।
औ गासैजोंबो जुदि जोङो अनज्लायनानै सालायनो रोङोब्ला। सहाय होज्लायनो मदद होज्लायनो रोंगौब्ला जोंना नखराबो जौगायो आरो।
औ
नोंथाङा माबाफोर मोनथिबावगोन नामा नखरनि सोमोन्दै।
आंथ एसेबां मिथिला आरो ना।
औ
नखरनि सोमोन्दै बेनो आरो आं जा बुंदों बेखौल मिथिगो। दा नोंथांबो आं सेयार खालामबाय मिथिनायखनि आं नोंबो आंबो सेयार खालाम नोंबो आंनो सेयार खालामबाय। औ
औ दा आंबोथ बारा मिथिला समाबो जोंना जाथबाय। बेखिनिययाव दोन्थसै होनोमबा न औ दे।